औ हेलौ नोंथां।
अ नोंथाङा एसे फ्रि नामा?
औ।
अ नोंथांजों दसे एसे सावरायनो हागोन ना?
ओमफाय नोंथांनि खन हरनायनि जाहोन ना मा मा मोन?
नोंथांजों दसे सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
अ होनबा बैसागुनि बागै एसे सावरायनोसै ना नोंथांजों।
जागोन दे नोंथां।
ओ नोंथांमोननि ओनसोल एबा गामिफ्राव बैसागुखौ माबायदि फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोल जोंनि गामियाव
औ।
जोंनि गामियाव बैसागुथ' ओरैनो गोदोनि दिनाव मास मोनसे गाहाम फालियो होननाय खोनादोंमोन।
औ।
दायो जों गामियाव सप्तासेल' सा फालिनाय जायो माने। ओमफाय गिबियावथ' बैसागु होनोब्ला गिबियाव बे मोसौ बैसागु फालिग्रोबाय खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खो
बैसागुनि एक बैसागुनि एक थारिखाव ओरै मानसि बैसागु जेरै थानसालियाव थांनानै उैन्दैया गेदेर खौ गिदिरा उन्दखौ मान खालाम। खोनादोंना नोंथां ओमफ्राय दुइ बैसागुनि दुइ थारिखनिफ्राय बिदिनो मोसासिगोन आरो माने। बोराय-बुरै एक्स्रा सेंग्रा-सिख्ला एक्स्रा ओंखारनानै माने। खाम जथा सिफुं सेरजा ओमफ्राय ओरै हौवासा फोरा दख'ना गा अ हौवासाफोरा गामसा, गस्ला गुफुर आ र'नाय लानानै ओमफ्राय हिन्जावसाफोरा आरो दख'ना गोमो गस्ला गोथां बा गोजा आर'नाइ फालि लाना मोसासिगोन आरो माने
औ औ नांगौ।
नोंथां नोंथांमोननि गामियावलाय माबायदि फालिनाय जायो?
जों जोंनि गामियावथ' बिदिनो ओरै एक थारिखाव मोसौ थुखैबाय मोसौ थुखैनायावथ' जोंनो लाव फान्थाव थाइखा आरो बेफोरबायदि नांगौ ना।
औ औ
बेफोरजों माने बोसोरै बोसोर एरबाय थादों होननानै आरोना
औ औ
बेनिफ्राय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बिदिनो ज' ज' रंजानो ओंखारनाय जायो आरोना
औ आतसा नोंथां
औ
एक्सट्रा एक्सट्रा
जोंना ओरै बोराय बुरैया एक्सट्रा ओंखारो आरो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा एक्सट्रा एक्सट्रा ओंखारना मोसायो आरो ना।
औ औ औ
खोनादो
औ खोनादों नोंथां
औ
हेल'
अ बुं बुंलाय
खोनायाखै नोंथां?
औ खोनादों बुंफिनलाय औ खोनादों खोनादों
नोंथांमोननि गामिनिफ्राय मोसानानै मोननाय ओमफ्राय जा मा माइरं जेरै फैसा दान होनाय जायोना बेफोरखौ मा खालामनाय जा
औ जोंनिया बिदि मोननायखौनो मारै माखासे पार्टि जानायाव बाहायनाय जायो आरोना ओरै सेंग्रा मोसानानै मोननाय फैसाखौ।
औ
बिदिनो आग्लायनाय माखासेखौ बैसागु बिदाय प्रग्राम लानाय जायो बेजों बे आग्लायनाय फैसाजों खुंनाय जायो आरोना अ बिदिनो
औ औ
हेलौ
औ। हेलौ
औ
अ।
आदसा नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु समाव जे फार्टि जायो होनदों बेफोराव माबाफोर निसा बुस्थु बाहायनाय जायो नामा नोंथां?
ओ बेफोरखौ सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा बा हाया माने बोराय बुरैफोरा एसे बाहाय जायो आरोना जेरै जौ गोरान जौ गिसि न'आव बानायनाय माइरं माइरंजों बानायनाय बेखौ बाहायहोनाय जायो ना बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनो थान्दा बिदिनो होनाय जायो आरो।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि गामियावलाय मोसायो होनदों ना नोंथां बेयाव जे ओरै बि साउण्ड सेक एबा बक्स बिजों मोसायो ना खाम सिफुं ज'थाफोरजों मोसानाय जायो नोंथां।
अ नोंथां जोंनियावथ' बेबायदि साउण्ड सों नाय आरोना जोंना बे खाम जथा सि फुं बेजोंनो मोसानाय जायो। औ
आदसा आदसा औ औ जोबोद मोजां नोंथां बिदिबा जोबोद मोजां।
औ। उम। बिथांमोन गाम नियाव बाहायनाय जायो नामा बेफोर सावानि
जोंनि जोंनि गा जोंनि बिदि ओनसोल जोंनि गामियावथ' बिदि साउण्ड गाबग्रा साउण्ड बक्सखौ बाहायनाय जाया माने नोंथां। मानोना जोंनि गा गामियाव बिदि साउन्ड बक्स बाहायबा माने जोंनि रायजोआनो माने बेखौ मोनसे जु थुं खुंनानै जुरिमाना फोनांनाय एबा फाइन फोनांनाय बुङोना बेखौ नोंथां बेफोरबायदि लायो आरो माने बेनिखायनो जों गामियाव जोंनि गामियाव माने खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै खुगा मेथाइ खन्नानै मोसायो आरो माने
औ औ मोजां मोजाङानो औ औ खोनादों खोनादों।
औ ओरै मोसानानै मोन्नाय रांफोरखौबो जोंना लाइमोन फोरनि सां मोजां खालामनो थाखाय। ओरै मोसाना मोन्नाय जों खेला दुला हो नाय जायो आरो माने जोंना मोनसे मोनसे प्रग्राम बा फान्सन जुथुमा खुंनानै आरो माने जोंनि गामिनि लाइब्रि एबा मन्दिराव आरो
औ औ नोंगौ।
माखासे आग्लायनाय फैसाखौ खाम सिफुं जेब्ला दामनानै गाज्रि जायो मालाबा समाव मालाबा समाव गारि जानानै खौ मोजां खालामफिननो थाखाय माखासे दोनथुमनाय जायो आदसा नो नोंथांमोननि ओनसोलाव जे पार्टि जायो होन्दों पार्टि जानाय समाव माबाफोर गेलेनाय खारनाय बारनायफोर होनाय जायो नामा नोंथांनि ओसोलाव?
औ नोंथां औ नोंगौ नोंथां होनाय जायो बि दिनो खेल एबा गेम होनाय जायो आरोना जों बिदि फौ पग्राम लानायाव बिदिनो खारनाय बारनाय आरो काबादि खेल होयो आरो उम औ बिदिनो खेला होनाय जायो आरो ना
औ ओम नोंथांमोननि गामियाव जे पार्टि जायो होनदों ना नोंथांमोन नोंसोरजों मोसानानै मोननाय बे रांफोरजों पार जायो होनदों ना नोंथां बेयाव बेयाव रंजानो थाखाय, ओरैनो साउन्ड बक्स लाबोयो ना लाबोआ नोंथांमोननि गामिआवलाय?
बिदिथ' लाबोआ जों नोंथांजों गामि मे बे खाम सिफुंजोंनो पार्टि जानाय सम रंजानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ आदसा, औ औ जोंना जोंनायावथ' बिदि जों गामियावथ' बिदि पार्टि जानाय होनबा ना नोंथां जों गामिनि गथ'फोरा सिगां सिगां बक्स, खौसो बिग्रोखायो माने नोंथां बे साउन्ड बक्स,
अ
औ
दानि जुगावथ' मोसानो लुबैखायो ओंखायनो माने, जोंनि लाइमोनफ्राबो बिलाइ होनाय हिसाबै रंजाथों, होनानै इफोरखौ लाबोना होफैयो आरो गोसो गोरोब होनानै माने गामियाव खेला गेलेनाय जेरै खारनाय बारनाय, बेफोरखौ होनाय जायो आरो माने, खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोथां नंगौ।
औ औ
आदसा नोंथां
औ बुंलाय नोंथां।
ओ नोंथाङा बे बैसागु एक थारिखआव माबा उम माबा मैगं गोखा गोखै नामा जानांगौ होनो नोंथाङा बेफोरखौ एसे साव माबा साव माने फोरमायना होनो हागोन नामा?
आदसा नोंथां बेखौथ' जों गामियाव जोंनियाव जायो जानाया गासै सेजौ से मै जायो होननाय खोनादों आं नंगौ ना नङा आंबो मिथिया आरो जाफेरनाय आं जाफेरबाय नाथाय सेजौसे मैगं जायो होननाय खोनादों नंगौ ना नङा आं बुंनो हाया आरो ना माने नोंथां। बे मैगङाव बेयाव जाहैबाय सिब्रु सिब्रु थाबाय ओरै थालिर फसला मै सुम ओरै बिदिनो खिफि बेन्दों अनला ओंख्रियाव होब्रा खिफि बेन्दों आ नोंथां बेखौ ओरै बिदिनो बायदिसिना मैगं बु बुथुमनानै होयो आरोना उदैयाव माने नोंथां
औ नों
उम ओमफाय बेखौनो माने सेजौ सेजौ सेथा मैगं जानाय होनना बुङो आरो माने गोखा गोखै जानाय जेराव
नोंथांमोननि गामियावलाय जाया नामा बेफोरबायदिखौ
हा
नोंथांमोननि गामियाव बेफोरबायदि मैगंखौ जाया
जायो नोंथां आं जाफैनाय जायाखैना आरोना ओरै जोंहा न औ औ
आतच्छा नोंथां ओ नोंथांजों रायज्लायनानै
औ औ नोंथां औ
अ आच्छा सावरायनो मोनफिनबावगोन।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ
औ औ दे नोंथां दे।